औ खोनादों दे नोंथां।
औ औ मोरै दं नोंथाङा?
आङो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
औ औ बिदिब्ला जोङो दा दानाय लुनायनि सा
दानाय लुनायनि सायाव एसे रायलायनोसै। औ। जायो नोंथां।
औ औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै। औ। जों दानाय लुनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव गोबां दङ जेरै जोङो हिन्जाव माहारिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओ लांगा दख'ना न'आव गानग्रा अग्रं दख'ना ओ आर'नाइ जों फास्रा आर ओ हौवा माहारिनि होनना बुङोब्ला जोङो गामसा खर' खाखोनाय फास्रा आरो बिदिनो बायदि बायदि ओ सिफोरखौ जोङो दाननानै लायो यो बेफोर दानाय औ बेफोर दानाय सिफोरखो जोङो ओ एम्फौ लाथा फिसिनानै बेफोरनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननानै बैफोर खुन्दुंफोरखौ थुनानै जोङो ओ न'आवनो हिसानफोरखौ दान्नानै गाननायखौ नुनो ओ नोंथाङा औ नोंथाङा जोङो दानाय लुनायाव मा मा आगजुफोर बाहायो बेफोरखौ इसे फोरमायनानै होदो।
थां आं जाखिनि हायो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होलां
औ औ
दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला जोंनो ओ बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जोङो फास्रा एबा दख'ना दानो थाखाय जोङो दानो होन होननानै बुङोब्ला जे गिबियावनो जोंनो खु खुन्दुं नांगोन। खुन्दुंनि उनावहाय बिदिनो रासोबो नांगौ आरो ओ बि आरो बिदिनो मोनसे जे बेखौस सोंनो थाखाय मोनसे ओ बेयावहाय मुस्राखौ सोनानै दुरुंखौ बोनो थाखाय मोनसे थखथाजों बानायनाय बक्स बायदि सोरखि बिदिबो बानायनाय बेखौबो जोंनो नांगौ।
औ औ जायखौ जों जेनथेर होननानै बुङो।
औ जेनथेल बिदिनो उम आरो साल नांगौ। औवाजों बानायनाय गान्दै एबा खिलाबारि। आरो बिदिनो बेयावहाय औ माखुबो नांगौ जायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिनिसफोर नांगौ जायो आरो जोंनो
औ औ नंगौ
आरो
औ
बिदिनो माइदि दानाय होननानै बुङोना बेनि बागै नोंथाङा एसे। फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं जा हायो बेखौ एसे नोंथांनो फोरमाननि आं जा मिथिगौ बेखौ फोरमायनो माइदि जोंनि बर' आइजोफोरा मायदि हिखौनो बांसिन दानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो माइदि दख'नाफोरा एसे जोरो नालाय आरो गोबाव समसिम थाङो बेनिखायनो बे खौ बांसिन दानानै गानो आरो गाननोबो जोबोर मोजां जायो गुरै एबा गोबाव ओ दिनसिम थांनायखायनो बेखौ गानो माने ओ बे माइदिखौ होनो थाखाय जोंङो गिबियावनो ओ खुन्दुं बै जायखौ जों आवा खुन्दुं होनो बेबायदि खुन्दुंखौसो जों होनाय जायो गुबुनफोरखौथ' होनो हाया बेनिफ्राय बे खुन खुन्दुंखौ जोङो गिबियावनो लाबबाय बिनि उनाव ओ जाय जोङो ओंखाम जायो बेफोरबायदि माइरंजोंबो होनो हायो बे माइरंखौ जोङो ओंखाम संना लाबाय गुरैयै संना लानांगौ। बेखौ जोङो दांबानो गेब्लेलाङो बेफोरबायदि
बेफोरबायदि
संनायनि उनाव बेखौ जोङो गुसु जानो होबाय गुसु जाब्ला बेखौ जोङो आखाइजों मोजाङै नांगौ जायो जेनेबा ओंखामनि महरा थाया गुन्दै जाजोबनांगौ बिदि खालामबा अब्लासो इयाव मोजाङै खुन्दुङाव मारनाङो आरो बिनि उनाव ओ जा खुन्दुं दङ मार होनाय बेखौ जोङो बेयाव सोमब्र'नानै ओ दसे सम दोननो नांगौ ओ-ओ से घन्टा एबा नै घन्टा बेफोरबायदि दोननांगौ बेनि उनाव बेखौ बोख दास्रिनांगौ जायो दास्रिनानै बेखौ सान्दुं गोसायाव मोनसे दान्दाफोराव मोजाङै होना दोननांगौ आरो बेखौ दसे दसे दसेनि उनावनो बेखौ मोजाङै बुस्रि नानै होबाय थानांगौ। थे बेयाव ओंखामनि मारा सिथाबनानै थाया स्र' स्र' जायो थुननाय समाव मोजांङै जोंनिया सोरखियाव गिदिंङो नांथा बेनि थाखाय आरो जोंङो उम आथिखालाव ओ मारखो खौ होनाय जायो मैदाजोंबो बेफोरबायदिनो होयो मैदाजों औ मैदाजों होनाया एसे गोरलैसिन जायो ओंखामनिया आरो संनो गोनां जायोना बेनि थाखाय औ। बिदिनो आर'नाइ सि आर'नाइ सिया होमबा जोंनि गुबै सि नङा होमबा? औ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं जाखिनि हायो बेखौहाय फोरमायनानै होनोसै नोंथांनो। ओ आर'नाइ जायखौ जों आर'नाइ होननानै बुंङोब्लाथ' बर'नि सिनायथि होननानै मिथिखानाय जायो।
औ।
आरो जोङो बेखौ दानो थाखाय जोङो गिबियावनो गोथां गाबनि- ओ खुन्दुं लाबोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय आगर एरनो थाखाय आरो बिदिनो गोमो एबा गोजा बायदिसिना गाबनि बेवहाय आग गर एरनो थाखाय बिदिनो मोनसे गुबुन मोन मोनसे आ ओ खुन्दुं कालारिं लाबबावनाय जायो। आरो बिदिनो जोङो बेखौहाय ओ न'आवनो दानाय जायो। जेरै दानो थाखाय जोङो गिबियावनो सोंग्रोनानै लानांगौ जायो। आरो जो सोंनायनि उनावहाय जोङो इखौ बेखौ बेखौहाय ओ सोंनो थाखाय जोङो गिबियावनो मुस्रायाव खुन्दुंखो थुनग्रोनानै लायो‌।
औ।
ओ आरो। बेवहाय जोङो थुननो थाखाय। जेन्थेर एव जेन्थेर आरो सोरखिबो नांगौ जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सोङो सोंनायनि उनावहाय खायो खाना जोङो जेब्ला खायखांबाय बेखौहाय साल खुन्थायाव ओ मोनसे दान्दा होनानै बेवहाय आलायो। आलायनानै बि बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि ओ। मुवा होयो बेवहाय जे माखुर रासो साल आरो खिलाबारि बिदिनो बायदिसि सिना रोखोमनि जिनिसखौ होनानै बे आरनाइ खौ दानाय जायो आरो बिदिनो आखाइजों बर'फोरा गावबा गावनो एरनानै बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो आं आरनाइनि सोमोन्दै एसे बुंबावनोसै सै मानो होनोब्ला आरनाइ खौ जोङो ओ‌ आलासि सिबिनाय एबा सोरबा ओ जोंनि गेजेराव मुंदांखा खामानि मावदोंब्ला। गोग्गाथाव खामानि मावदोंब्ला। बेफोराव जोङो बै आरनाइ सिखौ बाहायनाय जायो। ओ औ। आरो बे आरनाइ सियाव जोङो ओ गोबां समायना रमायना आगर एरखांनायखौबो नुनो मोनो। जेरै औ जेरै जोङो दिं खिया बिब बार आगर। आरो बे आरनाइयाव जोङो मोदोम गंसेनो आगरखौ एरखाङो मानो होनोब्ला बे आरनाइ होननायानो ओ गुबुन आलादा सिफोरजों गोरोबखाया नङा होन
औ नोंगौ
औ आरनाइखौ जोङो ओ आलासि सिबिनाय एबा जों लानो थाखायल' नङा बेखौ जोङो ओ। मोसानाय जेनेबा जोंनि आंगो हारिमु मोसानाय बैसागु बोथोराव। बे जोङो ओ। आरनाय आर'नाइखौनो आर'नाइजोंनो जोङो सोरखौबा सोरखौबा बेयाव बरायनाय जायो। आरो बे आर'नाइखौ जोङो मोसानायाव खेराइ मोसानायानो जा बागुरुम्बा मोसानायानो जा गासै मोसानायावनो जों बेखौ बाहायो। आरो लोगोसे ओ दौदिनिफोराबो जा खेराइ ओ‌ उम दौरिफोरानो जा बिसोरखौबो जोङो आथिखालाव बांसिन आरनाइखौनो लानाय नुनो मोनो आरो बिदिनो गुबुन हारिफोराबो आथिखालाव दा जोंनि आरनाइखौ गोबां लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ मानो होनोब्ला आरनाइया जोबोद समायना। बेखौ नुनानैनो ओ बयबो लानो एबा बायनो बेफोरबायदि गोसो थांगासिनो दङ औ औ जोंनि जोंनि गेजेराव दा गोबां आगरफोर दङ नङा होमबा नोंथाङा बै आगरफोरनि सायाव एबा मा मा आगर दङ एसे फोरमायनानै होदो।
जाखिनि हायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनानै होलांनोसै। ओ बिदिनो जोंनाव ओमफाय खासि आगर थाइगिर बिबार,
बैग्रि बिबार
औ बैग्रि बिबार बिदिनो दावराइ आगर, दिंखिया आगर, फारौ मेगन आरो बिदिनो गुबुन रोखोमनि आगरफोर ओ खासि आगर बिदि बिदिनो जोङो गुबुन रोखोमनि आगरफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो बर' आइजोफोरा एरो बेफोरखौहाय। गोबां गाबनि ओ खालार गोबां गाब लानानै गुबुन गुबुन गाब लानानै जोङो। बेखौ एरनाय जायो। औ जेरै गोमो, गोथां, ओ गुफुर गलाब गोसोम बायदिसिना रोखोमनि आरो
औ नंगौ नोंथां। आरो बै जाय बा जोङो दा गोमो गुफुर बि गाबखौ जोङो अबेनिफ्राय गायो होनब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना बिफां-लाइफां ओ रोदा फिथाइ बेफोरखौनो गोदो देग्लिनानै उम बि रोसि दिहुननानै खुन्दुङाव गाब गानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर बायदि खामनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोब्ला आथिखालाव गोनोखोनि जुग बेनि थाखायनो बाजाराव मोननाय गाब होखानाय बायदिसिना खुदुंफोरखौसो जोङो बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो बायनानै लाबोनानै जोङो दायो
नोंथां जोंना समाबो जाबाय दिनै एसेयावनो दोनथनोसै माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन गोजोन्नाय जाबाय।